हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों नामा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां, खोनादों।
औ नोंथाङा दा फ्रि नामा?
औ आं फ्रियाव फ्रियैनो दङ नोंथां।
अ आङो नोंथांजों नोंथाङा फ्रिबा दसे मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां जागोन। बिदिब्ला मा आयदानि सायाव
ओ आङो नोंथांजों दानि बे गोदान जुग बा गोदान मुगानि बे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरदोंमोन आरो नोंथां।
अ ना-जागोन नोंथां बेथ' मोनसे बिराद मोजां आयदा। जायनाखि जों दा नुफ्लायबाय थायो मारै मारै सोलायबोखो बा माबोरै गोदोनि समाव
औ
नोंथाङानो जागायग्रोदो बिदिब्ला नोंथां।
जायो नोंथां ओ बिदिब्ला आंनो जागायना होदोनि।
औ औ
जोंथ' मिथिखानाय नङा होमबा मुगा माने मा मुगाया जाहैबाय मोन एसे सम आरो जेरै जों बुंलायलायना गोदान मुगा गोजाम मुगा गोदोनि मुगा होनलाय आरो नालाय दा गोदोनि मुगाया जाहैबाय गोदो जाय जाय गोदोनि समाव जे बेसादफ्रा जानानै थांबाय बा गोदोनि सम होनना बुंनाय लोगो लोगो गोदो जोंनि आबै आबौ बिमा बिफा बा जोंनि आजै आजौ मोनैनि दिनाव माबायदिमोन बैबायदि समखौ गोदोनि गोजाम मुगा होननानै बुंनाय जायो आरो आरो दानि मुगाया जाहैबाय जोंनि दिनाव जाय जाय मुगाया दा सोलिगासिनो दं बेनो जाहैबाय गोदान मुगा दा गोदान मुगाया मा होनना बुङोब्ला जोङो गमा मायै दा बिगियान बिगियान जुगबो होननानै बुंसै मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोङो दानि बायदि गारि मथर बेफोरबायदिखौ गोबां खम नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावहाय गोदान मुगा फैनाय लोगो लोगो बिगियान जुग हाबनाय लोगो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों नुनो मोनसै जेरै गारि गुरा कम्पिउटार टिभि मबाइल बेबायदिनो गोबां औ बेबायदिनो गोदान मुगाया अनेक सोलायबाय आरो गोदोनि जुनायाव नङा होमबा नोंथां? गोदोनि दिनाव जोङो नुहुरोमोन माने मबाइल फन बे बुस्थुखौ नुनो थाङामोन मानो होन्ना बुङोब्ला बै समावहाय बिगियान जुदा हाबथ'वाखैमोन नालाय ओ बे म मबाइलनि रिभलिउसन माने मबाइला ओ बे टेलिफनाल'सो दिहुनजादोंमोन नालाय बे समाव मबाइलखौ दिहुननो हाथ'वाखैमोन बै समावहाय गोबां मानसिफोरा गोजान गोजान जायगा जुदि माबा मोनसे खौरां हरनांगौ जायोब्ला बिसोरो मा जोंनि दानि बायदि फन रायज्लायनानै बा मेसेज हरनानै लगे लगे हरनो हायामोन आरो बिसोरो बै जायगासिम माबा मोनसे खौरां दैथायहरनोब्ला गोदोनि जुगावहाय बिदिनो सिटिक लिरनानैसो लाइजाम ख'नि गेजेरजों हरनो गोनां जायोमोन बेबायदियैसो जोंनि खोथा बाथ्राफ्रा गोजान गोजान आ सहैनो हायोमोन आरो आरोबाव गोद दोनि रायजो माने राजाफोरनि दिनावहायथ' गुबुन गुबुन राहासो दङमोन होननानै जों खोनानो मोनो जेरै गोदोना राजदुत होननाय दंमोनलायनो बिसोरसोलायनो रोगायो जाहैबाय राजाफोरनि बे बाथ्राफोरखौ राजाफोरा माबा मोनसे खौरां दै थाय हरनोबा गावसोरनि राजदुतफोरखौ लेंहरनानै बिनि खोमायाव बा बिनि सेराव बुंना होयोमोननो आङो बिदि बिदि बिदिनो उमुगनो बे खौरांखौ दैहायहोर होननानै दैथायहरसै आरो आमफाय बै बे राजदुतआ गुबुन गुबुन हादराव बारलाङै बारलाङै बारलांनानै बै बि राजानि सेरावहाय थांना बुङो सै आंखौमुगनि राजाया थिनहरदों आं बिदि बिदि खौरां लाबोदों राजानो। खोन्थानोम होमबासो बियो थांनानै बेबायदि खुगाजों खुगानो खोन्थाहैयोमोन आरो
औ औ।
गोदोनि जुग आरो दानि जुग सोलायबाय नङा होमबा नोंथां? गोदोना बिदिनो खुगाजों खुगा माखासे बाथ्राफोरखौ दिेखायलायोमोन बेनि उनाव लिरनानै लाइजामनि गेजेरजों दैथालायोमोन नाथाय दानि जोंनि गोदान जुगाव बेबायदि नंला बयबो गावनि आखाइनिफ्रायनो मबेइल गंसे थायोब्ला बा कम्पिउटार गंसे थायोब्ला इन्टारनेट राहानि गेजेरजों जोङो एक सेकेणडनि गेजेरावनो बुहुमनि उल्था थानाय हादरावबाबो मोनसे खौरांखौ दैथायहरनो हायो आरोखि। से सेकेण्डनि गेजेराव बेबायदि जुगफैबाय थारमानि जों बुंनो थाङोब्ला मुलुगानो एखेबारे आखाइ मुथायाव थानाय बायदि जाबाय आरो दाना गोदोनि दिनावहाय जोङो मुलुगखौहाय नायनो थाङोब्ला बिराद गिदिर बायदि मोनोमोन। गावनि गामिनिफ्राय बबेबा टाउनसिम थांनांगौब्लानो जोङो थाबायलांनांगौसो जायोमोन नालाय बै समाव गारि घुरायानो गैया उम। बिदिनो थाबायलांनांगौ जायो बिसिबा गोजान गोजान सानसेनो सहैनो नागिरा बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनांगौबा बेफोरनि जाहोनावनो गोबां सम लायोमोन आरो आरो हाथाय बाजार थांबाबो थाबायलांनांगौमोन नङाब्ला मोसौ गारिफोरजों थांनांगौमोन बेबायदि आरो बिदिनो माबा मोनसे मुवा बेसाद रोगानोब्लाबो जोंना गारि गुरा गैयामोन मोसौ गारि खेला बेफोरजोंदि सोलिनो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बे मोसौ गारिफोरखौ नुला थेलाफ्रा गैला बिनि सोलाय जोंना दा गारि ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय बा केरियार ट्राकफोर ओंखारबाय। बेफोरजों जोङो इथा बाला दंफां बिदिनो ओ लहाफोर गासैखौबो जोङो बे गारिजोंनो रोगाजोबनो रोगाना दाना मानसिफ्रा रावखौ फाननानै रुजुनानै रोगाला आरो
औ नंगौ।
बे मेसिनानो मावजोबबाय
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गोदो खामानिफोरखौबो आखाइजोंनो मावजोबोमोन। हाग्राफोर संनो गोनांब्ला जोङो सिथाव खन्थाइजों गावनो मानसियानो मावनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंला मेसिनानो हाग्रा सनसै मानसिया सालायनानैल' होनांगौ मेसिनखौ। दा मेसिना गावनो सनसै आरो बेबायदिनो कम्पिउटाराबो बबेबा मोनसे दखानफोराव थानानै गावनो फैसा सानख'नानै लाखि जै बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबाय आरो गोबां डेभलप जाखायो। फैद नङा हबा दानि जुगा औ दा बुंनो सानब्ला गोदो जों दाजों गोबां फारागसै दा गोदान जुगा बेनो आरो माने कम्पिउटार जुग होनना बुंनांगौ जाहैबाय जों बिगियान जुग। औ दा नोंथाङा बे गोदान मुगानि सायावहाय फंनैसो फोरमायनो हायोब्लाा फोरमायना होदो नामा आंनो? आं खोनासंनो लुबैगोन नोंथांनिफ्राय र'
जागोन नोंथां जागोन।
औ नोंथां।
दा फ्राय बाथ्राखौनो जे नोंथाङानो बुंलांजोबबायव गि गोदोनि जुग बा माबायदिमोन आरो दानि जुगाव माबायदि मा मा? सोलायबोखो? थेवब्लाबो आङो फंनैसो आरोबाव सोदेरफाबावनो गोसो जाबाय। दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांबाय। गोदोनि दिनावहाय जोंहा ओ लामाफोर थांनोबाबो थाबायनानैसो थांनांगौमोन। बा साइकेलफोरजोंसो थांनांगौमोन बिदि गारि-मथर। दानि जुगावथ' ससे ओं ओंखारबानो गारि बा आं बैसिम थांनोबानो बे गारि एबेल एभेल गारि गारिफोर मोनो आरो। गोदोनि दिनावथ' बेबायदि गारिबो गैयामोन। आरो जोंना हाथथाय बा फोराबो गोदोनि दिनावहाय जोंनि आबै आबौमोना खिन्थायो आरो सप्तासेयाव खेबसे गाहामल' हाथथाय जायोमोन। जायनि जाहोनावहाय बिसोरो ओ गावसिनि आबादफोरखौ जे न'फोराव गायो बानलु बा दाउ बेफोरबायदिखौ बिसोरो फाननोनो ओ बिदि हा फिथाइ गैयिनि जाउनावहाय बिसोरो फाननानै रांफोरखौनो मोनो मोना जाहैबाय बिसोरो ओंखामनो जानो मोना मोन अबेबा टाइमहाय दाहोना जाहैबाय जों हा हथाया खाथियाव गैला। नोङो नोंनि मालफोरखौ बा आबादफोरखौ फाननोबाबो ओ नोङो गोजान गोजानाव थांनांगौ जा जायो ओ आरो बेफोराव थांनोबा बिसोरो थाबाय लांनागौ जायो। जायो जाहैबाय बेबायदिनो खिन्थायो आरो गोदोनि आबै आबौमोना। आरोबाव बिसोरो खिन्थाबावो जे गोदोनि दिनावहाय जे जोंनि माइ बे माइखौबो बिसोरो आखाइजोंसो उवालावहाय सौहोनानै माइरं खालामोमोन जाहैबाय। नाथायबा दानि जुगावथ' जोंना माइ मिल ओंखारबाय जे माइ खौहाय नोंङो मेसिनाव सौबाथाय बियो माइरं जायो गुन्दैया एक्सट्रा गयो आरो माइरंआ एक्सट्राय गयो दा बिसोरो बेबायदि खामानि खौबो गोदोनि दिनावहाय ओ मोनाब्लियावनो सिखारनानै ओ फुंनि थिनथा बा सारिथासोयावनो सिखारनानैहाय माइ खौ सौनांगौमोन जायोबा जायो बिसोरो गोदोनि दिनावहाय आरो दानि बायदि कारेन्टफोरबो गैयामोन जाहैबाय गोदोनि दिनाव हाय बिसोरो मा बे लेन्थन बा बाथि बेफोरखौसो केरासिन सोनानैहाय बाहायोमोन आरो आरो बे गोदोनि गथ'सा गथ'साफ्राबो बे लेन्थन बा बाथिखौ लानानैसो लेखा फरायनांगौमोन। जायो गोदोनि दिनावहाय औ नोंथां आरो बुंङो बिसोरो खि गोदोनि दिनावहाय दानि बायदि एथ'दाम गरमबो जायामोन आरो नाथाइबा दाथ' बिराद खम जासै जोंङो दसे कारेन्त गैयाबानो थानो हायामोन। नाथाय बिसोरो गोदोनि दिनावहाय कारेन्ट बा जोंना फांखाफोर गैयाब्लाबो थानो हायोमोन आरो बिसोरो आरो जिहेथु गोदोनि दिनावहाय न'फोराबोथ' जोंना ओरै हानिसो जायोमोन उखुमफोराबो सेरखानि बा थुरिनिसो जायोमोन दा बिदि नंङा गोदोनि दिननि न'आ बिराद थान्दा जायोमोन जाहैदों आरो नाथायबा दानि बे जोंनि न'फ्राथ' सिमेन्ट नि बा प्लास्टारनि बिसोरथ' सान्दुंनि बिदुंखौ बोगथाबनानैसो लायो दा जायनि जाहोनाव जोंङो मोनाफ्रावबो कारेन्ट दसे गैयाबानो उन्दुनो हालाय लाय जायो आरो गरम बोथोरावहाय औ
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोलायबोबाय आरो नोंथां जोंङो बुंनानैथ' फोजोबनो हाला गोदोनि दिनावबो आरो जोंना दा जेरै जोंङो नायो टिभि बा माबा मोनसे नायग्रा बेफोरबो गैयामोन। बिसोरो जे फरदाफोरावसो नायनांगौ जायोमोन। गोदोनि दिनावहाय ओ थिग बेबायदिनो गोबां सोलायबोबाय आरो
नंगौ बिदिब्ला औ समाबोथ' जाबायमोन नंङा होमबा जोंना औ दसे सम नोंथांजों बे गोदान मुगानि बेवहाय सावरायनानै गोदान गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हाबाय गोदोनि मुगाफोरनि सायावबो नों गोबां बाथ्राखौ बुंखुरना होबाय नोंथांनिसिम बेखायनो रोजा रोजा साबायखर होबाय आं नोंथां गोजोन्थों
औ दे बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां